हेलौ
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ फ्रि दङ दा दायो नोङो
औ फ्रियैनो दङ
औ जेबो खालामथ'वाखै होनबा?
औ जेबो खालामनाय जाथ'वाखै।
होनबा दसे राय्लायजागोन ने
औ।
होनबा ओ। दायो जोङो जोंनि मानसिनि जेनेबा गाहाय गुदि मुवाफोरनि बागै सावरायनोसै एसे ना।
औ जागोन नोंथां बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ए से बुंग्रोदो।
जेनेबा जोंनि बा मानसिनि गाहाय गुदि मुवा होननानै बुङोब्ला जेनेबा मानसिया जे मुवाफोर गैयाब्ला थांनानै थानो हाया। बेफोरखौनो होनानै बुङो आरो जेरैहाय ओ आदार सि जोम आरो थाग्रााखुलि बैफोरो गैयाब्लाथाय मानसिया माने मोजाङै सोद्रोम जिउ खांनो हाया आरो। बेखौनो मा होननानै बुङो मानसिनि ओ गुदि गाहाय मुवा होननानै बुंगोन आरो।
औ।
दा बेबायदियावहाय जेनेबा ओ जेरैहाय न' बां गैयामोनब्ला मानसिया गोदाव सोराव जागौमोन ना था
औ।
नो जेनेबा सानदुं अफनिफ्राय रैख मोननाय नङामोन बारहुंखाफोर फब्लाबो माने जेबो हेफाजाब गैयि जानानै थागौमोन आरो। नङा होमबा? दा बेबायदिनो जेनेबा मानसिया। आदार गैयामोनब्ला माबायदि जागौमोन नोंथाङा फोरमायदो एसे।
औ जेरै नोंथाङा न' बांनि सोमोन्दै फोरमायबाय। जायनाखि जोंनि मानसिनि गु दि मुवा बे गैयाबा जों आलाय सिलाय सान्दुं अखानिफ्राय ओ मोनसे खहा गोनां जागौमोन थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआव आदाराबो मोनसे जोबोर गोनांथार। गुदि मुवा आरो। बे गैयामोनब्लानथन ओ जोंनि देहाफोरा। लोरबां जानो सा नांनानै जोङो थैलांनाय बेफोरबायदि जागोन मानो होननाय। बुङोब्ला जो जोंनिहाखौ लाखिनो थाखाय आदार जोंनि थाखाय गाय जोबोद गोनांथार आदारनि गेजेर जोंसो जोङो जों ओ बोलो मो नो ओ मोनसे जेनेबा सांग्रांथिखौ जोङो आदारनि गेजेरजोंसो लाबोनो हायो। सासे उखैहाबनाय मानसिया बियो मोजां खोथाखौ सानहाबनो हाया बियो उखैयोबोला जोबोर उ उखैहाबोबोला बिनि मेलेम बा गोसोआव बायदिसिना ओं मावनो हायै जायो औ जेरावहाय जोङो नुनो मोनो सा से मानसिया जुदि रागायाव थायोब्ला रागा जान ओ अ सरि उखैहाबोबोला राग जानायखौबो जोङो नुनो मोनो नाय जायो आरो दा बिदिब्ला आदार गैयामोनब्ला जोबोद खस्थ' थ' जागौमोन होननानै आं सान
जागौमोन औ औ नंगौ थारैनो। सैथोआनो नों बुंनाया। थिग बेबायदिनो आरो जि जोम गैयामोनब्लाबो मानसिया माने बेबायदिनो सोद्रोम गैयै जानानै थानो गोनां जागौमोन आरो जेरैहाय जेनेबा गि जोङो लाजिनायखौ फांथेनो हानाय नङामोन। बेबायदिनोद थायोब्ला माने सोदोमस्रि गैयि जायोना ओरैनो थायोब्ला जि जोम गानालासि दिनो बेबो आरो जोङो गोजांनायफोरावहाय ओ गुसुनिफ्राय रैखाथि मोननाय नङामोन आरो गोजां हाबनानै थानो गोनां जागौमोन। जेरैहाय गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो जि जोम गैयै न' बां गोयै जिउ खुंबोदोंमोन ना? सोदोमस्रि गैयैनो बेबायदिनोस जानो गोनां जागौमोन आरो जेनेबा जुनादफोर बायदि गावजों गावनो बेबायदि जा जानायखौ दासिमबो जोङो नुनो मोनबाय थागौमोन आरो दा जि जोमनि बेलाइ जि जोमनि गेजेरजोंसो माने बिनि हेफाजाबावसो जोङो सोद्रोमै जिउबो खांनो हाबाय लोगोसेनो आरो जोङो ओ सान्दुंफोरनिफ्रायबो रैखाथि थि मोननो हायो स जेरैहाय बारफोर फैबाबो बेनि रैखाथि मोननो हायो। आरो गोजांनायफोरनिफायबो स जोङो रैखाथि मोननो हानाय जाबाय आरो
औ लोगोसे गरमनिफ्रायबो आरो जिबिफोरनि गेजेराव बेफोरबायद दि आखुथाय थानायनि थाखायनो मानसि सिया बय बयनिख्रुइबो सेथ जिथाख खौहाय जायगाखौ आव नो हादों। ओ नोंथां ओ सिगाङावहाय जाय समाव जोङो जि जोमखौहाय बानायनानै एबा दानानै गाननो रोङाखैमोन अब्ला ज समाव ओ सुबुंफोरा बिफां बिलाइ ओ जिब जुनार नि बिगुर बेफोरखौहाय ओ गाननानै थादोंमोन ओं नाथाय बै समावबो ओ जेनेबा माखासे प्राइभेट पार्ट बेखौल' खोबनानै लादोंमोन आबुंङै देहाखौहाय खोबनानै लाया खैमोन जेरावनि कि ओ माखासे जायनोखि खोबजायाखै बे देहाया ओ सान्दुं बार अख अखा बेफोरनिफ्राय एसे ओ ओ ओ मा होननानै बुङो जेनेबा ओं रैखाथि मोनै जादोंमोन आरो नाथाय आथ आथिखालाव ओमानसिया साननो हानाय गोहोजोंहाय आथि आथिखालनि जा फुल बडिखौ खोबनो हानाय राहाम बेखौहाय बानायनानै लानो हाबाय आरोना
औ नंगौ दा जोङो बेबायदिनो जाग्रा आदारफोरखौहाय जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो आरो लोगोसे जि जोमनि फुंखाफोराबो जोंनियाहाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो नङा होमबा जोङो दा आरो औ जेरैहाय जेनेबा जि जोमखौ जोङो मा मानिफ्राय मोननो हायो बेनि फुंखा मोननैसो बुंनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो जि जोम खौहाय बानायनो थाखाय गिबियावनो जोंनो खुन्दुंनि गोनांथि जायो दा बे खुन्दुंखौ जोङो ओ एम्फौ लाथा एम बा माखासे एम्फौफोरनिफ्राय मोननो हायो ओ बेजों लोगोसे माखासे बिफां लाइफांनि ओ बेजेफोर बेखौबो खुन्दुं महर होनानै जो बानायनानै लानो हायो बेनि फ्राय आरो जोङो जिब जुनार नि बिगुर जेरैहाय
औ औ
मोसानि बिगुर बा जायनि बिगुरानिखि रोजा बेबायदि ओं बेनिफ्राय बोरमा मेन्दा बेफोरनि बिगुर बा खोमोन बे बेफोरनिफ्राय जोङो जिखौहाय बानायनानै लानो हायो आरो नोंथाङा बेनि अनगा मायबाफोर मोनथिबावगौ नामा?
ओ बेनो नों बुंनाय खिनियानो जेरैहाय दंफांनि बेजे आरो जिब जुनारफोरनि बै खोमोन बेनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननाय जायो लोग गोसे एम्फौ लाथाफोरनिफ्राय जेरैहाय फाट फाट मुगा इन्दि बेफोरखौहाय जोङो एम्फौनिफ्रायनो मोननो हायो होननानै बुंजायो।
औ
बेबायदिनो जेनेबा दंफांफोराबो थाय ना बेजे गोनां बेजे गोनां बेबायद दि बिफांफोरनिफ्राय जोङो खुन्दुंखौ मोननो हायो आरो।
औ
बिबायद दिनो आरो जोंनियाहाय न' गोबां बानायनो थाखायबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोनो जेरै बाहाय न' बां बानायनो थाखाय जोंनो औवा बिफां लाइफां आरो थुरि हाग्राफोर बा बेबायदिनो थोखौ बिलाइ मिथिंगायाव मोननाय बेफोरबायदि मुवानिफ्रायनो ओ न' बानायनो हायो। आथिखालावथ' सिमेन्ट बायदिसिना बाला इथा आरि बेफोरबायदि बानायनानै दानिया न' लुनो थांसै आरो
औ नोंगौ आथिखालाव सोदोमस्रि जौगानायजों गास सिबो मोजां मोजाङाव फैजोबबाय नङा होमबा।
औ औ।
औ। जाब जानाय लोंनायाबो बेबायदिनो सोलायबोबाय। गोदोनि दिनावहाय ओ बिफां लाइफांनि फिथाइफोरखौहाय खानानै लाय नानै जाफैयोमोन। जिब जुनार खौ सिखार खालामनानै। जायोमोन ना थाय आथिखालाव ओ गाव बारि बागान दुब्लि फोथाराव गाय नानै गाव गावनो बानायनानै लायोसै आरो। ओं जिखौबो दानानै लानाय जाबाय जेनेबा।
औ।
नङाबाथ' सिगांनि समाव जोबोद खस्थ' जायोमोन ना। बेबायदिनो जेनेबा गाव हारसिङै दोनथुमना लानो। जोंनियावहाय आरो आबाद मावनानैबो जानो रोङामोन नालाय ।
औ
' नायाथ जों आबाद मावनानै आरो सोरबा आबाद माव बखौबो बेबायदिनो दोन्थुमनायनि गेजेरजों जोंनियाहाय इयुननि थाखाय दोनथुमनानै बेखौनो बाहायबाय थानाय जायो आरो। नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ।
गोदोनि समावहाय
नङाबाथ' जेनेबा दोनथुमनाय गैयामोनबा ओं।
औ। औ नोंथाङा माबा बुंदोंमोन? औ जेनेबा सिगाङावहाय औ सिगाङावहाय। ओ फिथाइ सामथाय मोनोमोनब्लाबो बबेबा समावहाय फिथाइ सामथायाइया जाय जायगायाव बिसोरो थायो, बै जायगायाव जोबनानैबो थानो हागौ अब्ला रसा नांनाय लामायाव फैयोन आरो । उम।
औ जेनेबा बिसोरो गोदोनि दिनावथ' बिसोरो जायगा दाबसेयावहाय थांलायबाय, बे जायगायावहाय गावसिनि जामुं नागिरनानै जुदि गावसिनि जामुं आदारफोरा जोब्बाथाय। आरो बेखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायावहाय आरो थांलायबाय बेबायदिसोमोन नालाय । बेसिनावहाय थिनानै दोननाय होननायानो गैयामोन आरो, औ।
जेरैसे खस्थ'खौहाय भुगिनांगौ। जोङो नुहुरनो हायो आरो सान फ्लानो।
औ आरो जेनेबा था थिरै थानो हानाय जायामोन बिसोरो थाजोरै माने जायगा सोलाय सोलाय बेबायदिनो गावसिनि जिउखौहाय बिसोरो दैदेनबोदोंमोन होननानै बुंनो हायो आरो।
औ
मानो होनबा बिसोरो जेनेबा ओं। जामुं आदार जानो जायगायाव गैखालामोन नालाय बिसोरो बेबायदि जायो होननानैबो मिथियामोन नालाय बेबायदि दोनथुमनानै जाजायो होननानैबो बिदिनो जेनेबा जिब जुनारफोर । जायो फिथाइ सामथायबो जायो। आरो अबेबा जायगायावहाय अबेबा थ्राव फिथाइ थाया अबेबा बिफांफोराल' फिथाइ थायो। बेफोरबायदिनो बिसोरो गोबां जायगा दावबायथिं दावबायथिं उनावसो माने साननो रोंलांनानै आबाद मावनानै जानो रोंनाय जाहैदों आरो
औ नोंगौ ओ- बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथ थांनिसिम।
औ